हेलौ।
हेल'।
औ खोनाबाय नामा नोंथां?
खोनाबाय ना?
औ खोनादों खोनादों।
अ अ दासो खोनादों आङो।
औ मा खालामदों ओरैनो नोंथाङा दा बे समाव?
आङो दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो फुंनि जामुं जाखां
अ अ। औ आंबो नोंथां ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दंथ'यो आरो। ओमफ्राय मा ओंख्रिजों जानाय जाखो?
जोंहा दायो दालिमोन ओमफ्राय आरो भेन्दि भाजा ना भाजा।
अ। अ नोंथां ओरैनो फुंनि ब्रेकफास्ट आलु फाजा जानाय जादों आरो माने। ओ खननै जायो नालाय दाहायबो बेलासेनि जाबाववो नालाय ओमफ्राय माने नैबे दे फुं समनिखौ माने एसे जाब जुबैनो जानाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथां नोंथांजों मोननैसो टपिक लाना रायलायसै ना सोलाबगोन दा औ जोंहा आबादनि सायावनो रायलायनोसै
औ जायो
आबाद होनोबाथ' दायो जोंना नैबे दा बोथोरा माइनि बोथोर नङा होमबा माइ गायनाय। फुनायनि बोथोर दाम बे माइ गायनाय फुनायनि बोथोरफोराव नों निथिं दा बे समाव बोरै सोलिदों बेफोर खोन्थाहरदो दे एसेनो जा हायो।
औ जोंनियावहाय माइआ दा नै बोरियाव गायखांजोब्बायानो। दा आरो माइब्रा जोसाफोरखौहाय नै दा गायनो लाबाय दहला दलहा हायाव मानो होनोबा दलहायाव दैया थाब राना नालाय आरो बे बे एसे उनबो गायनांगौ बेखायनो नै दा ए गायनो आखायाव लाबाय आरो। बेथिंथ जोंनि दा बोरि हानिया सोमखांजोब्बाय आरो गायनानै दा। मोजां गसा बारायबायानो माने मोजां जाबायानो आरो।
औ दैफोराथ' थिगानो दा नोंथांमोनथिं दायो
औ दैया थिगानो जोंनाव। बे आमथिसुवा समनि अखा हानाया
औ
बेजोंनो गायो जोंनिया ओरैनो हाजोफोरनिफ्राय दैमाफोरनिफ्राय दै फैया नालाय बे अखा हानायजों गायो आरो।
औ होमबाथ' नोंथां अखा हायाबाथ' गायनो जोबोद खस्थ' जायोना।
औ जायो माबायाव थांनाय बोसोरावहाय गायनो हायासैना अखा हायैनि माने दुब्लियानो फुरा लांदाङै थाजोबदों आरो गायनो हायाखै रावहाबो। औ
औ एखे नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो अब्लाबो जोंनिथिं बान्दो होननाय जि बुस्थु दै दोनथुमग्रा बेफोर दङ नालाय माने बेफोरो माने ओ जि खनसे अखा हाबानो माने बेफोराव माने थुबिल दै जाना थाखायो नालाय। बेफोरजोंनो माने अखा गैयाबाबो माने जेनेबा दंग' जोंनियावथ' दंग' होनना बुङो नालाय दंग' नाला बेजों माने लाङै लाङै दुब्लियाव सोनानै हालेवनानै गायनो हायो आरो माने।
ओ ओ
बे बर्थ'मानथ' जोंथिं फ्रायानो गायफ्राम जोबखांसिगोनानो।
औ
औ नोंथांमोनथिबो गायखां जोबसिगोन नामा?
गायखांनायाथ' नै जोंनियाव बोरियाव फुरा गायखांबायानो। ओमफ्राय दल हायाव
औ औ ओरैनो ओमफ्राय जोंनिथिं जायो नोंथां ओमफ्राय जोंनिथिं हासारबो होनो गोनां जायो आरो। केमिकेल हासार माखासे बाहायनो गोनां जायो। मानो होनब्ला गोबां बोसोर जाबाय नालाय हा आबाद मावनायफोरा। जायनि जाहोनाव माने हाफोरा हासार गैयि जालांबाय जिहेथु हाफ्राबो माने जि आबाद मावबाय थायो आबाद मावबाय थायोबा हाफ्राबो गाहाय जालाङो नालाय। बेै आबाद मावनायाव जेनेबा गाहाय जालांनायनि थाखाय माखासे हासारफ्रा सुस्रालांजोबो आरो। बैफोरनि थाखायनो दायो माने गावनाव हासार गैयिलाय माने गुबुन माने केमिकेलफोरखौनो होनानै गायनो गोनां जायो।
उम
जोंनि ओजोंबो बेबायदिनो जोंनाथ' आरो हाया अन्थाइ दंबावोसो माने।
औ
अन्थाइ ख्राव ख्राव दङो बेनिखायनो सोरबा सोरबा माने बे गोबोरखि हासारा बे बेखौहाय माने गायनायनि सिगां बे दै जाथ'यै समावनो गारना होयो आरो। बे बेबायदि खालामोबा औ बेबायदि खालामोबा मोजां जायो आबादा।
जायो अर्गेनिक नालाय बेयो औ।
औ बिनि उनाव आरो बे हासार बायनायफोरखौ होबाय। गायखांनानै आरो जोंना दा बोरि हा नालाय बिराद माने सोम खां बोनायजों लोगोसे बिराद हाग्रा उथिबोयो। बे उथिबोनायखौ आरो फुनांगौ जायो सोरबाया बे मुलिजों बुथार बेबायदि आरो
बे हाग्रा दैनि थाखनाय जायो बेफोरो। जि जिआव माने दै थाया बैजों समावनो माने बेफोर हाग्राफ्रा रज'यो आरो
औ बे दैनि थाखायनो औ जाहोना
हायाना नोंथां आलिफोरनि
हायो हायो आजिखालि हायो माने
अ जों दबोथारफेरालाय बिदिक गेजेरनिखौ ए माइफोर गारजि जाजानो गैयो आरोना।
औ माइआ एसे जाखांग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय बे हाग्रायाबो एसे रानांगौ आरो हेलाबासो होनो हायो माने नङाबा माया थैलांजोबगोन ओमफ्राय आरो बे मुलि लायै मुलि माबेबा मुलिखौहाय बिदि थेंकियाव सोनानै माने फावसायनानै होनांगौ आरो आवगायनानै मानसिया आरो होग्राया। आवगायनानै होयोबा माने बे आबादा थैजोबगोन ओनिफ्राय फावसायनानै होयोबा बे खालि हाग्रायाल' थैगोन आरो माने बेबायदि मुलि दं आरो
दंलायो माने ना
औ
थिफेरामोन खिन्थु आं दिनै मिथिबाय नोंनिफ्राय
अ बेबायदि खालामो जोंना अ
हाग्राफोरना हाग्राफोरा बेयो मा नाम बे हाग्राफोरनिया थैग्राया माइ बायदि नामा बे हाग्राया
हाग्राया जिखुनु हाग्रायानो थैयो माने बेहा माइआव जानाया बेनो थैयो बांसिनै जोंनिया माबा होनो बेखौहाय बथल बिफां होनो जे गोजौ गोजौ जायो आरो मोनसेया नालेंखर बिफां होनो माने नालेंखर बायदि हाग्राया गोजौ गोजौ माने ओ बिफाङा थंसेल' ओनिफ्राय आरो गोजौआव बिदि थुब जाजा जायोना नालेंखलर बायदि माने बिलाइ मोनसे मोनसे बिदि फैयो औ बेफोर बांसिन जायो जोंनाव माने बेबो थैलाङो आरो।
मा मा माइ गायनाय जायो नोंथांमोनथिं
जोंनिखैजा दा बांसिनानो गोदान माइखो गायो जोंनावहाय दा बे बंग बन्धु होननाया बंग' लक्ष्मि आरो बंग बधुबो दङ बियो माने बे माइआ बोरि आरो दलहा जेरावबो जायो आरो माने जेराव गायो बेयावनो जायो। ए औ अन्थाइबाबो जायो ओमफाय बेखौनो गायो जोंनाव दा बांसिनै।
उम बोसोर बैसेसो जाखो ओरैनो बे? माइ आबादखो जेनेबा बे आबादखौ गायजेनो जेनेबा
बे गोदान गोदानखौहाय ओरैनो बा बोसोरसो जाबाय बेयो
औ
ओरैनो रनजितफोरबो गायो रनजित गायनो आरो दलहा हा नांलायबाय बेथ' बोरियाव जाया
औ खम आरो मा
हा
अ जाबाबो खम जायो आरो माने
औ औ खम जायो।
गायफोरल' जेराव पट्रल जानो नागिरो ओमफाय फिथाइफोरा बारा थाहैया बिबायदि आरो।
बेनोथ' औ आरो
द्राय जाबाबो फिथाइ फिथाइफ्रा रंग'नाय बायदि जाहैयो इदि आरो माने।
औ बे आरो जोसायालायो जायो जानाया बे फिथाइ थायनाय समाव आरो बिराद खम मोनो आरो जोसा गायबाथाय।
उम। उम उम।
बारजों माबा लाङोना बेयो।
उम।
बारा मोनबांनो नागिरा आरो बिफाङालाय
फेंखाबो बाराया इयो गसाबो बाराया खोमा बाराना बेयो
जानो बेखौ आं बारा मोजां मोनथियाय खिन्थु फिथाइखौ बारा मोना र' खम जायो।
उम।
थिं मा मा गायो नोंथां।
जोंथिं थ' बिदि बांद्राय गोदान गोदान माइ गायनाय जाथ'वाखै इदिनो जायगा लाना जायगा गायो आरो जोंथिं खिन्थु जोंहा हिसाबै बे रनजितआ बेखौबो गायनाय जायो आरो। आरो लोगोसे रनजित बायदिनि एखे फरिमल होननाय दंना मोनसे औ बे फरिमलखौबो गायनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो ओरैजाय जोसाखौथ' गायनाय जाया जोंहा जोसाखौ मानो होनब्ला जोङो जानायबो जाखाया आरो। लोगोसे जोंहा बेखो जाबाय थानायबो जाखाया नालाय बेखौ बांद्राय गायब्लाबोथ' फाननायावसो सोलिखायो बियो। बेखायनो माने बांद्राय बेखौ माने बुरजा गायनानै लाब्लाबो जोंहा ओरै जि जानो गोनां माइ गायनांगौ बेफोरखोबो माने बेफोर जायगाखो लाजोबो नालाय बियो बेखायनो माने बाखि माने दुब्लिखौ बेखौनो गायनाय जायो आरो रनजित। रनजिदआरो फरिमल आरो लोगोसे माइब्राखौथ' जोंहा माइब्रायाथ' थाखानांगौना जों ओरै मागोफ्राव बैसागोफ्राव एसे जानाय जायोना। ओमफ्राय फिथाफोर बेफोरनि थाखाय माइब्राफोर बिदिनो दबलनै बा दबलथाम बेफोरबायदि गायना होनाय जायो आरो बाखि बे मोनसे खौनो गायनाय जादों आरो।
उन उम जोंनिया आरो बे माइब्राफोरा थाब ओंखारा नालाय। बेखौ गायोबाथाय माने फुनोनो नागिरा आरो। बे आगथिया माइखौहाय हाखांजोबनोसै ओमफ्राय दुब्लियाव बे मोनसेल' थायोबा माने मो सौ बोरमाजों मोननो नागिरा आरो माने औ बिदि जालाङो।
ओमफाय बबेनिफ्रायथो मोनो फिथा सौराइफ्रा?
जोङो बायोसो बेखौहाय औ आजिखालि आरो बारा जाबांलानो औ।
जाबांलां आं बे सिजेन मोनसेयावल' नांगौ आरो जोंनो।
बेनोथ' ओरैनो इसे बायबाय बेनो बेखौनोबा जाबावासो जाग्रा गैया नालाय।
उम उम जोंनाबो बिदि बिदिनोआरो नांगौबो जाहैबाय नालाय इदिनो जेनेबा गायना लायोबाथ' बायनोबो गहैबाय नालाय ना।
औ औ न'आव थायोबाथाय
दबलनै बा दबलथाम बेफोरबायदि गायना लायो आरो।
औ औ।
बेनो बेखौनो आरो ग्रोब जोलै दोनहैलायबाय।
औ
ओ बेदि
सेसो बुरजा गायो?
जोंहा ओरैनो दाइन बिगा गायदोंङो। औ माबाजोंसो गायजोबो जोंहा हा।
औ जोंहाबो बिदिनो गायो।
अ दा नआव गायग्रा गैया ओरैनो सुथिसो होयो जोंहा।
दा आ सुटि माने आदि?
मा होनो बिगा हिसाबसो गायनो होयो ना? बेखौ सुटि गायनाय होनो औ। बिगा हिसाबै औ फुनायखौ हाजिरा होबाय। ओमफ्राय इसोरखौ गायनायखौ सुति होबाय।
औ
नआव गायग्रा गैया नालाय औ।
टाइमाबो जाबाय माने।
जाबाय ना औ औ दे।
औ दे नोंथांजों रायलायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय बेखिनि सम मोननायनि थाखाय।
दे दे।